औ खोना हेल' नोंथां खोनायासै आङो
औ खोनादों।
औ खोनाबाय नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो दसे सम ओरैनो दङब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
गो नोंथां खोनायासै नोंथां ओं दा खोनाबाय नोंथां
औ
हेल' नोंथां
बिदिब्ला औ
औ दे बुं नोंथां
बिदिब्ला आङो दायो। नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदों आरो नों थांखौ फोरमायलांगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय
औ नोंथां बुं दे
अ ओ जोंनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम गाननाय जोमनाय बा जि बा दख'ना गस्ला बेफोरो ओ गोदो माखौ बा माबोरै जगार जा बेनि बारै थाखाय
औ
औ
बारा मोजां खोनाया
दा खोनायाखै? नोंथां नोंथाङा खोनायाखै?
औ दासो खोनादों